ह औ खोनादोंना
औ
अब्ला जायजासिगै नामा नोंथां
औ जागाय जागोन दे नोंथां
नोंथाङा बुंग्रोलाय फंनैसो दे
आदसा नोंथां आं बैसागुनि सोमोन्दै बुंनोसै खोनादोंना नोंथां बैसागुआ जोंनि आसामनि मोन आसामनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो नालाय नोंथां जोंनि जोंनि बर' हारिया बे बैसागुखौ देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै फालियो आरोना नों
औ
बियो मोनसे बोथोरनि फोरबो आरोना नों माने बैसागु आरो ना बिखौ बुहुमाव एबा बारदाव जिसिबां बर'फोर दङ, बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ।
बैसागुखौ सैत्र' दाननि जोब्बथा साननिफ्राय लानानै गासै स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरोना नोंथां माने। बे बैसागुखौ औ। गिबियावनो ओरै सैथ्र' दाननि जोबथा जोब्बथा दानाव मोसौ बैसागु थाबायना नोंथां।
औ नंगौ।
मोसौ बैसागुआव जेरै मोसौखौ थुखैनानै ओंखाम थौनि बा थौनिफ्राय हांगार दिहुननानै थाव गुबैजों मोसौनाव थफा थफा फोनना होयो। आरो बेयाव लाव, फान्थाव, रायदों बिलाइ आरो ओरै थालिर गां थालेरनि मा माबा मा होनो बेखौ थालेर मा गांखं बेफोरजों माला बानायनानै गलियाव होना दोनो आरोना नोंथां माने बेखौ।
बिखो ओमफ्राय बिनि उनाव बैसाग दाननि से अक्ट'खालि गामिनि गासिबो रायजो राजाफोरा थानसालियाव थांनानै आर'ज लाय आर'ज लाहैयो आरो नोंथां माने।
औ।
बेनिफ्राय उन्दैया गेदेरखौ मान लायो, गेदेरा उन्दैखौ बोसोन होयो। बेबायदिनो रंजायो आरोना माने नोंथां।
औ।
नैथि नैथि खालारनिफ्राय माने बर'फ्रा गाजा गोमजायै मोसासिगोन आरो माने गामिनि रायजोफोरा न'खर न'खर ओंखारनानै बयनिबो न'खराव हाबनानै रंजायो मोस
औ औ औ।
खाम, सिफुं, जथा ओरै बर' आइजोफोरा दख'ना गोमो, गस्ला गोथां बा गोजा आर'नाइ फालि
ओरैनो आर'नायाथ' बर'नि जि आइ थिग मोनबाय होननाय खोनादां, नंगौना नङाथाय नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
आरो ओरै हौवासा हौवाफोराबो गामसा गोथां, गस्ला गुफुर आर'नाइ लानानै मोसाफायो।
औ।
नोंथांमोननि गामियावलाय माबायदि खामनाय जायो नोंथां बैसागुखौ?
अह जोंनियाव बेबादिखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां। आदसा नोंथां आनो बैसागु होनदो न' नैथि बैसागु होनदो नङा होनोमबा?
औ नंगौ नोंथां।
अह, बेहाय गासैबो सुबुङानो मोसायो होननानै जोङो खोनानो मोनदों । बेहाय ओ ओ सेंग्रि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरै गथ' गथाय सब गासि जों मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा गामियाव। दा नोंथांमोननि ओनसोल खै माने माने बे बैसागु मोसानाय एबा फोरबो फालिथायखौ माबायदि नेम आदबै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे माने दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बे बिथिङाव माबायदि माने मोसासारनायफ्रा माने एसेबां गोहोम नंगौ ना नङा माने बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आदसा जोंनि ओनसोलाव एबा गामियावबा नोंथां माने ओरै जोंनाथ' सेंग्रा सि ख्ला बोराय बुरै एक्सट्रा एक्सट्रासो ओंखारो माने नोंथां। मानोना लाइमोनफोरा लाइमोनफ्रा गाव गावनि बिमा बिफा थानायजों मोसाफानो लाजिनाय नाङोबा बोरैबा मोनो नालाय नोंथां आरो बोराय बुरै फोरा ओरैनो जौ जौ लोङो बैसागुनि दिनाव। बिनिखायनो माने लाइमोनफोरा बेयाव ज' मोसाफाया आरो माने जोंना। जोंनि गामियावथ' खाम सिफुंजोंनो मोसायो सेंग्रा सि ख्लाया आलदा ओंखारो बोराय बुरैया आलदा ओंखारो। गथ' गथायफोराबो आलदा मोसायो आरो ना गामियाव नोंथां। आरो ओरै मोसानानै मोननाय जे दान दान मोनो ना नोंथां।
औ।
बेफोरजों माने जोंना गामियाव मोन से प्रग्राम बा फांसन महरै मोनसे जुथुम खुंनाय जायो आरो माने बैसागुनि जोबथा खालार जोबथा खालि। बेयाव माने जोंनि लाइमोनफोरानो लोगो नांनानै मोनसे जुथुम खुंसिगोन नालाय नोंथां।बेयाव खेला धुला होनाय जायो आरो माने गामिनि गथ'फोरा जाहाथे मोजां गियान बुथुमनो हायो। खेला धुला गेलेनायजोंबोथ' गियान बुथुमनो हायोनालाय नोंथां। बिनिखायनो माने गामियाव मोनसे खारनाय बारनाय बल गेलेनाय खननाय दामनाय मुसुरनाय बायदिखौ होनाय जायो आरो माने।
औ औ।
जे खालि लाव लावखार ओंखाम जागोन बे खालि माने बिखौ खुंनाय जायो आरो माने जों गामियाव नोंथां।
आदसा नोंथांमोननि गामियाव गामि एबा ओनसोलाव माबायदि मोसानाय जायो बैसागुखौ?
दा जोंनि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ जों इसेबां आ आथिखालाव माने गाजा गोमजायै जों नुनो मोनलिया।मानो होनोब्ला जोंनियाव खोब आरो माखा दामजु फोरनिबो माने रोंगौथि गैयैनि जाहोनाव माने आथिखालाव गोबां माने खम जालांबायसै। मोसानाय मुसुरनाय देनाय खननायनि बेनि बागै दैदेनगिरिफोरनि फारसे दैदेनगिरिफोरनि खमिनायनि जाहोना जाबाय जोङो गासिबो दामनाय देनायनि बागै जों गोसो आथिखालाव माखासे गोदोसोना थाहैबाय जाउनाव दामनाय देनाय बिथिङाव। हास्लाबला जायनि थाखाय माने गोबां। खम नुनो मोनसै आरो गामियारि ओनसोलफोराव एबा।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
लायफोरखौ दि एफानि बोराय बुरैफोरखौ। नुनो मोनसै आरो एसे सोरबा। गामियावखौ जों नुनो मोनो आरो बिनो गुबुन गामिया गुबुन गामियाव फैनाय। गुबान गामिनिफ्राय जों गुबुन गामियाव थांनाय। आथिखालाव बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो बैसाग। बोथोराव औ। दा बेफोरनि जाहोनानो जाबाय माखासे दामग्रा देग्रा। आगजुफोरनि रोंगौथि गैयिनि जाउनाव बेफोर जालांनो हमबोदोंसै आरो। दामानो औ। फोरखौ फोरोंसारनोबो आथिखालाव माने गासिबो माने टाइम होनो हालिया। गासिबो माने सब बेस्थ' थाग्रा जाहैजोब्बाय। बेनिखायनो माने आथिखालाव बेफोरनि फारसे बिसेबां हास्लाबलिया आरो बैसागु बोथोरब्लाबो जोंनियाव माखासे गोबां खमि जालांबाय आरो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। ओ नोंथां बेजों मोसौ बैसाग। बैसागु होनदोंमोन नामा? औ बे मोसौ बैसागु। खौ जोङो माने आरो। माबायदि फालिनायखौ जों नुनो मोनो मोसौ बैसागुखौ ओरैनो।
मोसौ बैसागुखौथ' नोंथां ओरै। मोसौखौ जेनेबा फुजा होनो थाखाय गलि फुजा मोसौ। मोसौ मैसागु जेरै गलि फुजाबो बुंनाय जायो आरो ना माने नोंथां जेनेबा। बेयाव मोसौखौ थुखैनानै गलिनिफ्राय हननाय समाव बे लाव फान्थावजों जे मोनसे।
औ।
नै जे होरनो द'रनो नोंथां। बेयाव मोसौनो दुरुं गोदानबो होनाय जायो। आरो बेयाव बैसागुनि बि दिनखालिनो। गासै सेजौसो मैगंबो गोथां जानाय जायो होननाय खोनानो मोनदों। दों आं नोंथां माने। बेयाव बेयाव गोखा गोखै जानाय होनना बुङो बेखौ नोंथां माने। जेरै बेयाव ओरैनो थाराय थाराय थाबाय। ओरै। मैसोम बिदिनो बायदिसिना थाबाय गो। गोखा गोखै नालाय नोंथां बेयाव मैगं सेजौ जिसेथा मैगंनि। औ औ। बेखौ जानाय जायो आरो माने जोंनि गामियावबो। आरो ओरै बे गलि फुजा होनोब्ला। थ' गासिबो अनला ओंख्रि होननै संनानै होखानाय जायो नालाय नों। बेयाव बे फालिनाय समाव। दाउला दाउला खासि हासु गोदोना हाथारनानै बावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। मानि बेयाव आं।
खोनादों ना नों।
औ औ औ खोनादों खोनादों।
बिखौ माने होनाय नुनो मोनो आरो आं दाावला खासे हास'ना माबा हाथारनानै। उम बेयाव अनला अनला ओंख्रिखौ जानाय नुयो आरो माने। गोबाङानो जोंनि गामिनि बर' फरा फोरखौ फ्राय खुङोनो खुंनाया। नाथाय बबेबा जायगायाव खम नुयो आरो माने नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा मा होनो नोंथां आं अ बुंनांगोन बुंनांगोन
देलाय बुंलाय नोंथां
औ ओइ फुंखा जानाय बा बे फुंखा जानाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
खुंखा जानायखौ अ मानि थाखाय माने जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
खुंखा जानाय होननाय होनोब्ला नोंथां माने सिगांनि जि जोंनि बर'फ्रा बे बैसागुखौनो बोसोर गोदान होननानै सानना लानाय जायो नालाय नोंथां जोंनियावथ बै मागो मागोआबो गोदान बोसोर होनना सानजायो नाथाय बैसागुखौ जेनेबा बांसिन बिसोरनि बर'फ्रा बोसोर गोदान होनना साननाय जायो नालाय नोंथां
औ -औ
सिगांनि बा गारबोनाय गोजाम मुवा बेसाद बा फिथाइ - सामथाइ एबा माइरं दैरं बेफोरखौ माने बिदाय जेरै बैसागुआव जे गोदान बोसोर होननानै बरायनाय जायोना बैसागुखौ नोंथां बेबायदिनो माने बेयावबो फिथाइ - सामथाइनि गोदान माने बेखौनो खुंखा जानाय होनो गोदान जानायखौनो माने फुंखा जानाय होनना बुङो आरो माने बेयाव नोंथां माने गासिबो गामिनि थानसालियाव जायोना बेफोरखौ नोंथां
औ
बेखौनो माने फुंखा जानाय होनना बुङो आरो माने नोंथां
औ -औ
आदसा नोंथाङा गलिफुं गलि औ नोंथां
औ होमब्ला नोंथाङा उनाव लोगो मोनलायफिनगोन आं दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ